औ
गोजोन फुंबिलिनि नोंथां निसिम गोजोन हामग्लायनाय जासिहरनाय थाबाय
आंनिफ्रायबो नोंथांनिसिम गोजोन फुंबिलिनि गोजोन बार आरो गोबां बिदि सानसेनि गाहाम हामलायनाय बाउहरनाय थाबाय
औ मोनसे टपिकनि सायाव लानानै बेबायदि सावरायनो बेबायदिनो नोंथां सानदों बे टपिकआनो जादों बेबायदिनो मिथिंगायारिनि सायाव जों सावरायनो लानाय जादों बे मिथिंगानि मिथिंगायाव जेसेबां बिफां लाइफांफोर जों नुनो मोनो बेबायदिनो बिफां बिफां लाइफांफोरा जोंनि गोसोखौ गोबां बोनो हायो बेबायदिनो ओ बिलाइ बेबायदि बिथ' बेबायदि गोरै खिलिनायनि गेजेरजोंनो जोंनि गोसोखौ बोनो हायो बेबायदिनो बिफां लाइफांफोराबो गोबां बेबायदि रोखोमनि थायो माखासेया सानदुंदों बेबायदिनो जारेद रेद जानानै थायो आरो मिथिंगानि बेबायदिनो समायनाय बिफां लाइफां बेबायदिनो बिफां लाइफांजों बिबार बारि बेबायदिनो गोबां जोंनि मिथिंगाया बुंस' हायो जनि बिलाइफोराबो जोंनि गोसोखौ बोनो हायो हायो बेबायदिनो बिथौ खेलिनाय समाव जोङो नायोब्ला गो सम जोबोद समायना नुयो बे बिथनि गेजेरजोंनो जोङो गोजोननायफोरखौ बेबायदि मोननो हायो बेबायदि बेथ' खिल लानाय माखासे बिबारफोराबो माखासे समफोराव बारो बेबायदिनो मिथिंगानि सोरजिनाय बेबायदि बिबारफोर बेबायदिनो गोबां रोखोमनि बिबारफोर थायो मानो होनोब्ला जोंहा गोबां बेबायदिनो बिबारफोरा बिदि गाहायाव गारग्रा आरो गोसोआव गारग्रा थायो बेबायदि गाहायाव गारग्राफोरा माखासे गोबां फिसा फिसाब जायो आरो गोजौ बग्राया एसेब्लाबो बेबायदि गेदेर जायो आरो जोंनि मिथिंगायाव दैमा दैसा हाजो हायेन जों गोबां समाय बिलिरनाय बे मिथिंगानि गेजेरजोंनो जोंनि गोसोआ गोबां बोना हायो दैमा दैसानि गेजेरजों स्राय स्राय बोहैनाया जोंनि गोसोखौबो गोबां नो हायो। हाजो हायेन बेसेबा समायना जोंनि बे मिथिंगाया जों नायब्लाबो बुंब्लाबो बेबायदि बुंस हायि बेबायदि समायना जोंनि गोसोखौ जोबोर बोदोर बेबायदि खालामनो हायो आरो हाजोफोरावनो बेबायदिनो गोबां बेबायदि लामा बनायनानै गोबां बेबायदि मोजां मोजां बिफां दफां बिफां लाइफां बिबार बायनायफोरखौ जों नुनो मोनो बेफोरदिनो बिबार बिलाइ बेबायदिनो जोंनि गोसोखौ बेफोर बिलाइफोराबो बेबायदि बिबारफोराबो गोबां समायना नि बिबारफोराबो जों गोसोखौ बेबायदि बोनो हानाय जाबाय आरो बेखायनो जोंनि गोसोफोरा दमा दावसानि गाबनाय मेथाइ रोजाबनायफोरजों जोंनि गोसोफोरा गोबां गोजोनो जोंनि मिथिंगाया दाावमा दाावसा बिफां लाइफां जों लानानैनो ओ बेबायदिनो समायना रमायना हाजो हायेन दैमा दैसा गासैखौबो बोथोर खालामनो हायो आरो जोंनि बे दावमा दाउसानि गेजेरजोंनो जोंनि मिथिंगाया जोबोर समायना मानो होनोब्ला दाावमा दावउसा गैयामब्ला जोङो गोबां सिरि जागौमोन बेखायनो दाउमा दाव गाबनानै बेबायदिनो सोरां लोगो लोगोनो दावमा दावसाया सिखारनानै रावबो सिखारि सिगाङानो सिखारनानै बेबायदिनो गाब नानै बेबायदि उन्दुनाय मानसिफोरखौ बेबायदि फोजानो हायो बेबायदिनो बिथांमोना फोजानानै सिरि मोननानै जोङो। दावमा दावसानि गाबनायफोरखौ जों गोबां मोजां मोनो बिथांमोननि गाबनायफोरा बेबदिनो मेथाइ खननाय बायदि जोबोर समायना। बिफां लाइफांफोराव बेबायदिनो।
ओ दंफां लाइफांफोरा बेबायदिनो दावमा दाउसाफोरा गोबां बेबायदि बानानै थायो। बिरनानै थायो बेबायदिनो बिलाइफोरावबो बेबायदिनो बायो आरो। गोबां समायना नुयो बिथांमोननि ओ गाबनाय बेबायदिनो। बिरनायफोरखौ जों नुयोब्ला जोंनि गोसोफोरा जोबोर बोथोर जायो जोंनि गोसोखौबो। होननानै लानो हायो मानो होनोब्ला बे मिथिंगानि समायनायानो बिथांमोननि गेजेरजों। जो जोंहा जायो।
नोंगौथ' मिथिंगानि सावरायब्ला जोङो बिफां लाइफां जिब जुनार दावउसिन दाउला गासैखौबो जों लाफानानै। सावरायनांगौ जायो जोङो बिदिनो मिथिंगायाव जोंना।
हाबनानै थायो जोंनि। हाजो हाला बायदिसिना जोङो मिथिंगानि सावगारि आखि होनोब्ला जोङो ओ साव। गारि नायनि सिगांनो जोङो मिथिंगाखौ जों गोसोखांनानै । बेजों लोगोसे जों हाजोखौ आखिग्रोनाय जायो जों बेनिफ्रायनो जोङो बेखौसो जोङो फोरोंनाय जायो। मिथिंगानि होमथाय बाथै लोब लाखिबा बे मिथिंगाया जाया मानो होनोब्ला हाजो। बिफां लाइफां बेफोरबायदिनो बायदिसिना। गाब गोनां गाब गैयै गासैखौ होजोबनानैसो मिथिंगानि।
नायानो जाबाय। मिथिंगानि सोमखोर मिथिंगानि गा गोथां बे गोथां गाब। हाजोनि एसे एसे। निल जानाथाय गोथां गाबजोंसो मिथिंगाया जोबोर समायो बेखायनो। मिथिंगानि। बिदि समायसारनायखौ जोङो बुंनो थाङोब्ला जोंहा बिफां लाइफांजों लोगोसे जों हाजोखौ लाब होथारनांगौ जायो आरो हायेनावथ' जों आंहा मिथिंगा समायना। नबावासो जेनेबा जों । अब्ला जोङो मोननो हागोन जे समायना आरो मिथिंगा। नि अननाय जोंनि एसे गेदेर बे जोंङो दै होयो बियो। जोंनो लागै बिदिनो बारफोरखौ जों सोमजिना होयो आरो मिथिंगानि बिफां लाइफांङानो। जोंखौ थांना थाहैयो मारै होनोब्ला बियो जोंनो लागै अक्सिजेनाव। होयो बेखायनो जोंनिनो देहाया था थांनानै। हायो जायजोंसो जोङो हां लानानै जोंनि देहाखौ जों मोननो हायो बेबायदियैनो जोंनि थाखाय। होआ। मिथिंगानि अननायानो जोंनि गोनांथि मानो होनब्ला जों जेब्ला जों मिथिंगाखौ फोजोबस्रांनानै। लागोन होमब्लानियानो जोंबो थांना थानोब्ला। हानाय नङा आरो जोंनि हांफ्राबो जोङो बोनो हायि जागोन बेबायदियैनो जों। जोङो।
मिथिंगानि अननायफोरखौ जोङो मोनथियो आरो खोनायो। जोङो मिथिंगानि अननायखौ जोंनो लागिनांथारगौ अरायसम। ओमफ्राय जों मिथिंगाखौ जों जोङो। थाखाय गोबां रनि खामानिफोरखौ मावनांगौ जेरै जोङो बिफां लाइफां। बिफां गायनांगौ बि आरो जोङो बिदिनो बिफां लाइफांफोरा जेब्ला जों राननानै थायो जोंनि साखाथि निया अखाफोर फैयाब्ला जों बेफोराव दै लुनानै जों बिसोरखौ रैखा खालामथारनांगौ आरो बेबायदिनो दैमा दैसाफोराव जोङो गाज्रि बेसाद प्लास्टिक मुवाफोरखौ फेसेवनाय गेसाव मुवाफोरखौ जों जिब थैनायफोरखौ जों गारनाङा मानो होनब्ला मिथिंगानि फ्राय मोननाय बे दैयानो जोंनि थांना थानायनि नि गोनांथि दै आरो जोंनो लागै हां गोनां बे अक्सिजेन गैयाबा जों मानसिया थांना थानो हा मा जों साननांगौ जे जोङो बेखर'आव थानानै जोंनि दैखौ जोङो बेबायदि गाज्रि खालाम खालामदोंबा जोंनि
औ आफाङाव थानाय बा जोंनि उनाव थानाय मानसिफ्राबो बे दैखौनो बाहायदों बै दै खौनो लोंदों बेखायनो जों गावजों गाव अनज्लायनायजों लोगोसे जोङो मिथिंगानि मोननाय बेफोरबायदि जोंनि लागै आदार होनाय जोंनो लोंनो होनाय बेफोर दै फोरफोरखौ जों आद्रि खालामना लानाया मोजां नङा जों बेफोरखौ मोजां खालामना लानायासो मोजां बे बेखायनो जों बेफोरावखौ जोङो गाज्रि खालामनायनिफ्राय जों मोजां खालामनायनि
रैखा खालामनायनि जोङो बेखौ बिबान जों गाव गावनो लाथारनांगौ आरो बेफोरखौ जोङो मोजां खामानिफोरखौ मावनांगौ
आरो जोंनि मिथिंगानि अननायाथ' जोंनि सायाव गेदेरखाय जोङो मिथिंगानिफ्राय मोननाय मुवा बेसाद जानानैसो जों थांनानै थायो मिथिंगाया जोंखौ अनाब्ला जोंनो लागै अखा होआब्ला जों बेफोरबायदिखौ जोङो मोननाय नङा बेखायनो जों मिथिंगानि अननायखौनो जोङो नाजावनानै जोङो जों सोलिलांनांगोन
औ नंगौ
मिथिंगानि अननायजोंसो जों फुंनिफ्रायनो जोङो दाउमा दाउसानि जोंनि सायाव
होनाय बेफोरबायदि जोंनि दाउनि गाबनायजोंसो जोङो सिरि मोनो आरो जोङो उन्दुनाय सिम जोङो दाउनि गाबनाय बेफोरबायदिजों जोङो जोंनि खर' सान खर'नि साननाय हनायफोरखौ जोङो सान्थि लाखिनो हायो जों जोङो जेब्ला जोङो नोगोरफोराव थाङो जेब्ला जोङो मिथिंगानि अननायफोरनि उलथायै जों मोनहैयो दुंहाव बारहावा मोनो आरो सोरारिगिदिं बिदिनो गारि मटरनि होंगो दोंगो हारला मोनो जों बेफोरबायदियाव जों गोजोननाय मोना जेब्ला जों मिथिंगाजों गोरोबनाय जोंनिहा साखाथि फाखाथिनि गामिफोर बा हाजो गुदिफ्राव जोङो थाङो सारिखौ जोङो मोनो अब्लानिया जोंनि गोसोफ्राबो गोजोनो आरो जोंनि गोसोनि रंजानायफ्राबो बिदिनो गोजोनग्लायनाय मोनो होमबालाय जों दिनैनि सावरायनायखौ एसेयावनो दोन्थ'नो नामा
औ जागोन दे
दा बिदिब्लालाय दिनैनि सावरायनायखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय।